हेल' हेलौ नोंथां
औ हेल'
फुंबिलिनि गोजोन सामलायनायखौ नोंथांनोसिम बाहरग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो।
आं नोंथांजों दायो बे समाव दसे सम बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नों
बिदि ब्ला नोंथां आं नोंथांजों दायो बर'फोरनि बोथोरजों सोमो आबाद बोथोरारि आबादफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जिफोर फोरबोफोर खुंनाय जायो। बे फोरबोफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों
औ औ
बोथोरारि बोथोरारि एबा आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंब्लाथ' जोंङो आबाद आरो बोथोर जों सोमोन्दो लाखिनानै जायफोर फोरबोखौ फालिनाय जायो बेफोरखौनो आबादारि एबा बोथोरारि फोरबो होननानै बुंनाय जायो। आबादारि एबा बोथोरारि फोरबो होननानै बुंङोब्ला जोंङो जेरै हाल जुरिनाय नांगोल जांख्रा खोथिया फुजेनन्नाय गासा लाजेन्नाय बाख्रि गायसननाय माइ गायहैनाय माइनाव लायनाय काथि गासा बायदि खासि जांख्रा बेैफोरखौनो जोंङो आबादजों एबा बोथोरजों सिउवावनो थानाय फोरबोफोर एबा फोरबोफोर एबा रंजाथाइ फोरबोफोर होननानै जोंङो मिथिनो मोनो।
औ
नोंथांङा आंनो बेफोर फोरबोनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ देलाय नोंथां
औ जोंङो बोथोरारि आबाद मावनायजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुंङोबा जोंनि गेजेराव जोंङो बोथोरारि होनना आबाद होननानै बुंङोबा बैसागोखौबो जों हमना लाजायो मिथिबायना नोंथां
औ
औ बैसागो जागायजेननायनि उनावसो जोंनि बर' हारिफ्रा गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोग गोसे गोदान आबाद मावजेननाय लानायजोंबो सोमोन्दो गोनां।
औ औ
उम मानोना जोंनि बर' हारिफ्रा आबाद हारि ओ आबाद गाहाय हारि।
औ औ।
औ ओंखायनो जोङो बैसागोखौ आबाद मावनाय आरो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंङो। बोथोराव माइ आबाद खनसेबाबो मावनानै लायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंङो माइ आबाद मावनायाव बोथोरारि बेबायदिहाय फोरबो होनबाथाय आरो खाथि गासा। खाथि गासाखौ मोननो हायो मिथिगौ नोंथां बेयाव हाय खाथि गासाखौ! माइ आबाद मोजांनि थाखाय। इसोरनियाव आरज गाबनानै जोंङो। जाहाथे बे जोंनि माइ आबाद मावनाया जेन मोजां जायो मोजां फसल होयो बेनि थाखाय जोंङो बेखौ। खुंनाय जायो मिथिबायाना नोंथां? औ औ बेयाव जोंङो माइ गायखांनायनि उनाव
औ
मिथिबायना माइ गायखांनायनि उनाव। जोंङो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। मिथिबायना नोंथां?
औ नोंथां औ।
ओ जोंङो दुब्लियाव फोथाराव थांनानै मा खालामो जोंङो बेयावहाय ओ खाथि गासा सावना फैनाय जायो मिथिबायना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेखौ जोंङो आसिन दाननि जोबथा सानखालि मान मोनाबिलियाव खुंनाय जायो।
औ औ नोंथांऔ।
बर'फोरा माने मा खालामो बे फोरबोआव जानाय लोंनाय। रंजा-बाजा गैयाब्लाबो माने जोबोरै जोंङो मा खालामनाय जायो सरासन स्रायै बेखौ बर' हारिफोरा गासैबो बेखौ खुंनाय जायो मिथिबायना?
औ नोंथां औ
माने बे फोरबोखालि जोंङो मा खालामो ओ थराय फोनाय समफोर दुब्लिबारियाव जोंङो मा खालामो मोना खुलि जानाय लोगोसे मा खालामो जेवारि बाथि थावहैयो जोंङो मिथिबाय ना?
औ नोंथां
दुब्लियाव सावनायजों लोगोसे जोंङो मा खालामो जोंनि न'नि बाख्रि जोंनि दैखर बाथौ गुदियाव मिथिबायना मोसौनि गलि ओंखाम स संग्रा न' बेफोराव जोंङो बाथ थि सावनाय जायो मिथिबायना
औ नोंथां औ।
खाथि दाननि हाबजेननाय आगोलावनो जोंङो मा खालामो बे खौ मोनाबिलियाव अर सावनानै खननाय ओ फोरबोहखायनो बे थ' जोंङो बर'फोरा मा बुंङो जे काति गासा सावनाय होनना बुंनाय जायो मिथिबायना औ
औ
फाय मा खालाम मो जोंङो आबादजों माने लोब्बा गोनां फोरबो फुंनायनि मोनसे माने बियो ओ जोबोद मख'जाथाव फोरबो मिथिबायना? औ औ लाङाव माने जोबोर दुखु सहायना बिखानि माने जोंङो थैखौ दै खालामना आबादा जाहाथे फेलें दाजाथों मिथिबायना? बिनि थाखायनो बे फोरबोखौ जोंङो खुंनाय जायो।
औ औ
औ बाथौआरि बर'फोरा मा खालामो गासा सावनानै जोंङो बाथौ गुदियावबो आर'ज गाब नाय जायो बिथिबायना औ बे फोरबोखौ जोंङो खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनि माइ आबादफोरा माने हामा दाजाथों माने गाज्रि दाजाथों एम्फौ एनलाफोरा माने आबादखौ दा जाथों। आबादा औ आबाद। दा माने गाहाम जाथों बेखौ हास्थायनानै जोंङो बर' समाजफोरा बे खाथि गासाखौ खुंनाय जायो मिथिबाय नोंथां? औ। बेनि अनगायैबो जोंङो ओ जेब्ला जोंङो माइ गायजेनो
औ ओं।
माइ जेब्ला जोंङो जायखालि जोंङो माइ गायगोन बेखालि आरो मोनसे माने बैसानखालि जोंङो मोनसे आरो फोरबो खुंनाय जायो बियो। जों गासा होनाय मिथिबायना नोंथां?
औ।
औ गसा माइ गसा होनाय होन बुंनाय जायो। बेवहाय ओ जोंङो थालिर बिफां फांसे ओमफ्राय जोंङो औवा बिजौ जौ।
औ औ।
आरो जोंङो मा खालामो ओ हाथ्रि बिफांनि बिलाइ होननानै बुंनाय जायो मोनसे बिफां दंङ जाथोसे। बेखौ बेयाव औ बै माइ गायनाय बै दुब्लियाव बेयावहाय खनायाव जोंङो बेखौ फुजा होनाय जायो। बायदि रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ होयो आपेल आनारस।
अ अ।
आरो बुद। धुप धुना। बेबायदि होनानै माने ओ आबाद जेला माइ गायजेनगोन बे फुजाखौ होनानै जोंङो बर' समाजाव माइखौ जोंङो गायजेननाय जायो मिथिबायना नोंथां? बेबायदि बेबायदि गानोबाथाय। जोंनि आबादा मोजां जायो आरो गाज्रि जाया होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनानै आबादखौ गायलांनाय जायो। मिथिबायना नों
औ औ नोंथां औ।
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै हयथ' आंनिसाय आरो मोजां रोंगौ जानांगौ नोंथां।
औ नोथां
औ नोंथाङा आंनो बे सोमोन्दै फोरमायलांदों नोंथां।
बर'फोरनि जि आबाद जों सोमोन्दो थानाय जि फोरबोफोर बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारैनो बेखेवनानै होखाबाय। बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोर होननानै बुंब्लाथ' जोङो गोबां जों मोननो हायो आं एसे आगोलावनो बुंखालांबाय। जेरै
औ।
गायसनाय खाथिखासा थु नोंथां आंनो एसे गोलावै बुंलांबाय। हाल जुरिनाय बेनि अनगायै खासि जां आरो बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ जोङो मोननो हायो।
औ।
बाख्रिब माइ नायहैनाय माइनाव लायनाय, खोथिया फुजेननाय, आरो ओंखाम गोरलै जानाय, बेफोरखौनो जोङो बेफोरो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोर जेरै हाल जुरिनाय जि फोरबो बे फोरबोआ बर' हारिनि गासै लामायावनो गोथार सान बरायना बरायनाय हालखौ जुरिनाय जायो बै सानाव माने हाल जुरिनायनि जि सान बेखौ जुरिनाय जायो सनिबार आरो मंगलबार खालि हालखौ जुरिजेननाय जायो बे खामानिखौ सनिबार आरो मंगलबाराव मावनाय जायो जाय मानसिफ्रा हाल खौ जुरिगोन बे मान सिया नांगोल जुंगाल आरो मोसौ हालखौ खुलुमना आरज गाबो सानजाहा मोखां जानानै नंगौना नोंथां बिनि उनाव हा दब्लायखौ खुलुमना सानजाहा मोखां जाना हाल एवजेनो नोंगौ ना नोंथां
औ नंगौ
सानजा सोनाब आन्थोर लाना हाल एवो बे फोरबोखौ फुंनि गेजे रावनो फोजोबनाय जायो नंगौना नोंथां औ बेनि अनगायै जेरै हाल जांख्रा बेयो आबादा आबादारिफोरा बोसोरनि माइ गायनाय जोबथा सानथौ हाल जांख्रा फोर बो महरै फालिनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
फुंआव गामिनि हालुवा माइ गाय ग्रा मानसिफोरा सावरि जायो नंगौना नोंथां बे दिनखालि दुब्लियावनो जौ लोङो। नंगौ ना नोंथां? आरो हाब्रु फोनलाय लायो। नांगोल जुंगालफोरखौ दैयाव सु सांना लाव थिजों थे बुयो उनाव दुगैस्रां लोबस्रां न'आव फैना जौ लोंना मिनि खुसि बै सानखा रंजानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायै जेरै खोथिया फुजेननाय बै सानखालिबो जेब्ला राय खोथिया जेब्ला रायो अब्ला न'खरनि सोरबा सासे हिनजाव मानसिया बिमा लोखिनि मुङाव गय जरा फाथै जरा होनानै खोथिया फुनाय खामानिखौ जागायो बेखौनो जोङो खोथिया फुनाय फोरबो होननानै जोङो बुंनाय जायो।
औ नंगौ।
बिनि अनगायै आरो गोबां फोरबोफोर जोङो मोननो हायो। दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बेसेखिनिआवनो दोनथ'नोसै।
औ औ नोंथां जागोन नोंथां। ओ औ नोंथांनिसिमबो औ।